खुुलुमबाय नोंथां।
गोजान मोनाबिलिनि हामलायनायखौ नोंथांनो जासिहरग्रोनाय जाबाय
गोजोन्नाय थाबाय नोंथांबो जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथाङाबो माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो हरदो नामा
औ नोंथां आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनाय नोंथांनिसिम फन हरनाय जादों दा नोंथाङा खोनासंलांबानो जाबाय
दे नोंथाङा सावरायलांदों
आं सावरायनो नागिरनाय आयदाया जाहैबाय मा प्लास्टिक प्लास्टिकनि सायाव सावरायनो नागेरदों प्लास्टिक होनोब्ला मा आ सुबुंफोरा जाय आ दासिम दानि दिनावहाय बाहायनाय जाय बिनि बेखौ नागारनानै गारनानै थांनो हाला आरो दा प्लास्टिकखौ गोदोनि समाव मामोन प्लास्टिकफोरखौ बाहाय बांद्राय बाहायनाय नुआमोन बा प्लास्टिकफोरानो गैयामोन बिनि बाहायनायखौनो जों जोबोद खम बिबांनि नुयोमोन प्लास्टिकखौ लासै लासैनो सुबुंफोरा बाहायबोबाय दा प्लास्टिक मा बियो जाहैबाय मा आ बेनि गेजेरजों माबायदि मुलाम्फा जाबोखो आरो माबायदि खहा जाबोखो आं बेखौबो बुंलांसै माने प्लास्टिकखौ जोङो जेराव मेराव थाङा मानो जोङो प्लास्टिकखौ दानि दिनावहाय नुनो मोनो दा प्लास्टिकआ जाहैबाय मा मेथाइ पेकेटनिफ्राय लानानै बा माबा मोनसे फिसा बुस्थुनिफ्राय लानानैनो जोङो प्लास्टिकफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो दा दखान सखानफोराव थांनानै नायबा दखान गला फोराव नुयोब्ला जोङो गासिबो जिनिसखौनो प्लास्टिकनि बाहायनायखौ नुनो मोनो मेथाइनिफ्राय लानानै बा अबेबा दै बथल आरो ओ खेबसि बथल ओ बायदिसिना क्रिम सिमनि थाव बथल आरो बायदिसिना बिजाबफोरावबो बाहायनाय प्लास्टिकफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ दखान सखानावनो नुनो मोन बावो माखासे जिनिसफोरखौ मुवा बेसादफोरखौ सोना हरनो थाखाय प्लास्टिक बेगखौ बाहायो आरो प्लास्टिक बेग बाहायनायखौ नुनो मोनो बे प्लास्टिक बेग बाहायनायफोराबो मा सुबुंफोरा लासै लासै बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ बे प्लास्टिका जाहैबाय मा ओ माखासे मना जायफोरखौ माखासे मानसिफोरा ओ बेसेन होनानै बायनांगौ जायो माखासे प्लास्टिक गैयै मुवा बेसादफोरखौ गोरा गोरा जिनिसखौ बेलास बायनानै बेयाव सोनानै लाबोनांगौ जायो नाथाय प्लास थिखा जाहैबाय मा एसेल' खम बेसेननि गेजेरावनो बे प्लास्टिकखौ बायनो हायो बे ओ प्लास्टिकनि बेसेनखौ एकदम गैथारियानो बुंनो हायो माखा से गिदिर गिदिर जिनिसफोर बानायनाय बा माबानायफ्राव बाहायनाय प्लास्टिकफोर गिदिर गिदिरनि सायाव लायोबासो एसे एनै दामफोरा बारा जाहैयो आरो नाथाय बेफोरबायदि दै बथल बा प्लास्टिक पेकेटनि मेथाइ आरो गुबुन गुबुन फिसा फिसौ प्लास्टिक बाहायनाय बेफोरो ओ बेफोराव बिबां मानि बेसेन नांगौखौ लाया आरो मानो होनबा प्लास्टिकआ मोनसे ओ रिसाइकेल बुस्थु बेखौ जोङो ओ गारनाय बुस्थुखौबो आरोबाव सोदां सुनानै बेखौ फिन बे प्लास्टिकनि महरावनो बेखौ होफिननोबो हानाय जायो दा मना सना बेफोर लानायफोरावबो जोङो बांसिनैनो दा प्लास्टिक नो बांसिन बाहायनाय नुबाय बिनि अनगायैबो जोङो नुनो ओ मोनो न'फोरावबो न'फोराव न' बानायनाय बेफोरबायदियावबो माखासे प्लास्टिकनि बुस्थुखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेरेखम ओ कारेेनट फोरनि ओ थारफोराव बा माखासे कारेन्ट फोरखौ कभार खालामग्रा जिनिसफोरखौ प्लास्टिकफोराव बायनाय नुनो मोनो जायखौ जोङो कारेन्ट बोयैनि थाखायबो प्लास्टिकखौ खाथेनानै दोननाय बा प्लास्टिक बायदि जिनिसजों बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो ओ न'आव बाहायनाय जिनिस जेनेबा ओ बाल्थिंफोरानो बुंनो हायो जोङो बाल्थिंफोर जाय तामानि बा माखासे एलुमिनियामफोरनि जिनिसफोरा दाम गोसानि जायो बेफोरखौ जोङो बाजौ द'जौ गाहामाव बायनांगौ जायो नाथाय बेबायदिनो एखे गि दिर समानखौ बायनांगौब्ला जोङो प्लास्टिकनिबो ओ मुवा बेसादफोरखौ बायनांगौबा ओ थामजि ब्रैजि बाजियावनो मोननाय जायो आरो मानि खम बेसेनावनो मोननाय जायो आरो बाहायनोबो ओ रेजिं जायो बियो। नाथाय बेनि गेजेरजों माखास ओ सुबुंफोरा दि गावसोरनो माबायदि भुगिनांगासिनो दङ बेफोरखौबो मोननो हायो। बेनि अनगायैबो जों माखासे प्लास्टिकफोर बाहायनायखौ आरोबाव ओ दस्रा दस्रा गुबुन गुबुन बायदि ओ खामानिफोरावबो बायनायखौ नुनो मोनबावो आरो दा बे गारि मथरफोरावबो माखासे रोजा रोजा प्लास्टिकफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो। आरो गुबुन ओ मुवा बेसाद गिदिर गिदिरावबो बे प्लास्टिकफोरखौ बा ओ बिल्दिंफोरावहाय दै थेंखि दोननाय दै सोनानै दोननो थाखाय थेंखि गिदिर गिदिर खालामनाय बेफोरखौबो प्लास्टिकफोर बाहायनाय नुनो मोनो आरो दा बेफोर प्लास्टिकफोरखौ जोङो ओ बाहायनायनि माखासे खहाबो दङ जाय प्लास्टिकफोरखौ गोबां सुबुंफोरानो बयबो बाहायनायनि गेजेरजों जोङो बे प्लास्टिकफोरखौ ओ भारताव थानाय हिसाबै जोंनि भारतनि सुबुं अनजिमाया जोबोद गोबां बिनि थाखायनो मा जायो माखासे सुबुंफोरा ओ बायदिसिना बे प्लास्टिकफोरखौ जेराव मेरावनो गारलाबायो आरो बे गारलाबायनायनि गेजेरजों मा जाखो दा खोर दालाया ओ जोबोर गोबाङैनो बारायनायनिफ्राय बारायनो हमबाय बे दाखोर दाला बारायनायनिफ्रायनो मा जाखो माखासे ओब ओ जिउसाफोराबो बेवहाय दै जमा जानानै थानायाव बिनिफ्राय माखासे गाज्रि जिउसा बेरामफोराबो ओ सिखारबोनो हमदों आरो बिनि अनगायैबो बै प्लास्टिकफोरा ओ सेवै सेवैनि थाखाय हा सिङाव हाबनानै गोदोनानै थायोब्लाबो बियो गोबाव बोसोरनि उनावब्लाबो बियो सेवनानै थाङा बेनि थाखायनो बियो बै हाफोरखौबो मा खालामो गाज्रि खालामनानै दोनो आरो दा जोङो बे प्लास्टिकफोरखौ जुदि जोङो बाहायनांगौब्ला मोजाङै बाहायनांगौआ जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर बिबान आरो जाय जानला मोनला जायगायावनो जोङो प्लास्टिकफोरखौ गारनानै दोनोब्ला बेयो हाफोर आरो आबहावा गुबुंले खालामनायाव जोबोद थाबैनो गोहोम ओ खोख्लैयो जेन'बा जोङो ओ माखासे प्लास्टिकफोरखौ जुदि डास्टबिन बा मोनसे जायगायावनो जमा खालामनानै बेफोरखौ ओ सो ओ बै जाय रिसाइकेल खालामग्रा ओम मोनसे गिदिर गिदिर कम्पानि बा इन्डास्ट्रिफोराव हरफिन होब्ला बा लांफिनोब्ला बेफोरो गोदानै फिन बाहायफिनजाथाव जायो बिनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ जानला मोनला गारालासिबो जोङो मोजाङै बाहायफिननायनि आदबखौ लानो हायो आरो दा आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव फोरमायनो सानदों नामा?
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा प्लास्टिक बाहायनायनि सायाव गुवारै फोरमायनानै होलांबाय। प्लास्टिक बाहायबा मा जायो आरो बिनि फिन जाथाया मा बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होलांनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो आङो मिथिनो मोनै बुस्थुफोरखौ माखासे ओ सोदोबफोरखौ आङो मिथिनो मोनबाय आरो आङो नोंथाङा जेला प्लास्टिकनि सोमोन्दै प्लास्टिक बाहायनायनि सोमोन्दै सावरायबाय जेब्ला आंबो ओ माखासे ओ गाज्रि जालांनो हमनाय जेरैहाय जोंहा गुबुंले जानाय बे गुबुंले जानायनि सोमोन्दै आं नोंथांनियाव फंनैसो नोंथांनि सिगाङाव फंनैसो रायज्लायगोन। बेनो जाहैबाय ओ जोंहा ओ मिथिंगायारि आबहावा जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला मिथिंगायारि धोन जोंनि धोन जेखौ जोङो ओ बे नङाब्लानो जोङो थांनानै थानो हाया बुहुम बिखायाव। बेफोरनो जाबाय जेरै जोंहा दै गिबियावनो फैयो दै। दैनि अनगायै जोंहा दंबावो आरोबाव बार बार आरो मोनसे दंबावो जोंहा हा बे मोनथाम नुङा अब्लानो जोंहा जोंनि बे बुहुमाव जोङो थांनानै थानांगौआ गोब्राब। ओ बे गिबियावनो आं बेफोरो माबोरै गुबुंले जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव सावरायगोन। गिबियावनो बुंनो थाङोबा ओ बारनि सोमोन्दै आङो नोंथांनियाव सावरायनोसै। ओ बारा जाहैबाय जोंनि हां लानायाव जोंखौ थांनानै थानायाव मदद होग्रा मोनसे ओ मा होनगोन जोङो बेखौ मिथिंगायारि मोनसे बार आरो बियो ओ जायखौ जोङो बे नङाब्लानो ओ मिथिंगायारि सम्पद जोङो बेखौ ओ बे नङाब्लानो जोङो थांनानै थानो हाया। ओ जायनि थाखाय जोंनो बारखौ नांगौ जोंनोल' नङा मानसि माहारिनो नङा बेखौ बिफां लाइफां जिब जुनार बुहुमाव थानाय गासै ओ जिब जुनारफोरनोनो नांजोबगौ जिउ गोनां ओ जाय जायफोरा जिउ गोनाङाव बिसोरनो नांजोबगौ होननानै बुंनांगोन आरो। गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला बारा माबोरै गुबुंले जायो होननानै बुङोब्ला बेवहाय गिबियावनो बुंनांगोन जोङो मानसिनिनो बहाय ओ बांसिनै गोहोम गोग्लैयो मानसियानो बांसिन गोहोम गो गोग्लैयो आरो मानसियानो बांसिनै गुबुंले खालामदों होननानै जोङो बुंनांगोन। गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो बारखौ जोङो गुबुंले खालामनाया जाहैबाय जोङो बिफां लाइफां बुस्रांनाय जेसेनो बुहुमाव बिफां ओ सुबुं अनजिमा बारायखोदों एसेनो ओ बिफां लाइफांनि ओ अनजिमाया खम जालांबाय थादों। ओ सुबुं अनजिमा बांनाय लु लुगे लगेनो जोंनो थानायनि जायगाखौ नांगौ गोनांथिया बारानिफ्राय बारा जादों। बिनि थाखायनो जायगा माखासे बिफां लाइफां गोनां ग्रोम ग्रोम बिफां लाइफां गोनां जायगायाव ओ बिफां लाइफांखौ दानस्रांदों आरो बेवहायनो गिदिर गिदिर न' लुदों आरो गिदिर गिदिर कारखानाफोर लुनानै बेवहाय मानसिफोरा ओ माखासे ओ गोनांथिफोरखौ गावसिनि जिउ खुंनायाव गोनांथिफोरखौ सुफुंनो नाजादों नाथाय बेराफारसेथिंहायो बेवहायो ओ मिथिंगायारि सम्पदानो गोहोम गोग्लैलांगासिनो दङ। बेवहायो जोङो ओ बिफां लाइफांखौ ओ नांगौखिनियानो दा जोंनि बुहुमाव गैला होननानै नों बुंजागोन। ओ जायनि थाखाय जोङो दा ओ इयुन समावहायो जोंनि फिसा फिसौफोरा बेवहाय बांसिनै खस्थ' मोनहैगोन। बिनि जेंनाजों भुगिनांगोन जोङो
बेनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दानफाय जानला मोनला दानफायनो नाङा जेसे हागौ इसेबां बिफां लाइफांफोरखौ जोङो गायनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बुहुमा मोनसे समाव जोबस्रांलांगोन बि फां लाइफां गैयाब्ला बिफां लाइफां दानफायनाय लोगो लोगैनो जोंनि आबहावाया बांसिनै गुबुंदों जोंखौ जोंनि हगारनाय कार्बनडाइ अक्साइद आरो गारि मथरनिफ्राय गुनाय उखुन्दै आरो गिदिर गिदिर कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो माखासे सावनाय मुवा बेसाद जेरै प्लास्टिक प्लास्टिक लेखा बिलाइ आरो बायदि रोखोमनि सावनायफोरजों माखासे कार्बन डाइ अक्साइडफोरा आरो कार्बन डाइ अक्साइड आरो सालफार अक्साइडफोरा बिनिफ्राय ओंखारदों बिनि थाखायनो बारा गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जालांगासिनो दङ बेल' नङा आरोबाव दंबावो जोंहा माखासे मिथिंगायारि जाथाय मिथिंगायारि जाथाय होननानै बुङोब्ला माखासे अरनबारियाव बिलाइ गोरानफोरा माखा बिदुं दुंनायनि जाहोनाव बेयाव अर खामो बेयाव अर खामनायनि थाखायबो माखासे कार्बन डाइ अक्साइड आरो साल अक्साइडफोरा ओंखारदों बिनि थाखायनो आरोबाव बारा बांसिनै गुबुंले जादों।
बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो आरोबाव ओ हा गुबुंनाय हाया जाहैबाय जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा जाय हायाव जोङो थाबायो थायो जायो बेनिफ्राय बेनिफ्रायनो जोङो माखासे ओ आबाद मावनानै जायो बेफोर हाखौनो जोङो लासै लासै गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय गावनि ओ हाफोरखौनो गुबुंले खालामनानै लागासिनो दङ बुंनांगोन जोङो। ओ बेवहाय हाया माबोरै गुबुंले जायो होननानै बुङोब्ला जोङो बांसिनै बुंनो थाङोब्ला जोङो माखासे बेवहायो ओ कलकारखानाफोर दिहुननाय बे कलकारखानाफोर दिहुननायावनो माखासे हा फोरा गुबुंले जानानै फैयो मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय कलकारखानाफोराव ओरैनो जाया बेवहाय खयलाफोर सावनाय जायो बे खयलानि सावनायानो हानि बिदुं दुंनाय हानि बिदुङा बारानिफ्राय बारा दुङोब्ला बे हाया लासैनो थैलाङो। एबा बेवहाय जेबो आबाद आरो माखासे बिफां लाइफांफोरा थांनानै थानो हाया जायनि थाखाय बेयाव हाया गुबुङो आरो बेल' नङा जोङो आबाद मावो बे आबाद मावनायावबो जोङो माखासे केमिकेल एबा रासायनारिक मुवाफोर जोङो बाहायो जेरै आबादखौ जोङो मोजांनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय जों बेहाय माखासे हासार बाहायो बे बे हासार फोरावबो बे हासार फोराबो जोंनि हाफोरखौ लासै लासैैहायनो फोजोबलांगासिनो दं एबा फोथैलांगासिनो दङ होननानै जों बुंनांगोन बेवहाय बुंनो थाङोब्ला माखासे जिउसा थैनायनि एम्फौ एम्फौ थैनायनि ओ मु मुलि सारनाय रासायनारिक आरो हाग्रा बिफां थैनायनि रासायनारिक मुलि सारनाय बेफोरनि थाखायनो जोंनि हाफोरा लासै लासै ओ गाज्रि जालांगासिनो दङ आरो दै गुबुंनाय दै गुबुंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय प्लास्टिक दाखोर दाला गारनायनि थाखायनो बेवहायबो